खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां बुं?
ओ जों दिनै सावरायगोन ओ टपिकआ जोंना सोलोंथाइनि सायाव सोलोंथाइया मानि थाखाय सुबुं माहारिनो गोनांथार
उम
एखो लाना सावरायनोसै जोङो दिनै
औ
ओ नोंथाङा सानो नामा जे जे सोलोंथाइ गैयाब बाबो जिउनाव ओ थांनानै थानो हायो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
आदसा सोलोंथाइ गैयाबाथ' जोङो थांनानै थानो हायो माने थो गैयाबाबो थांनानै थानो हायो खिन्थु प्रब्लेम जायो आरोना। जेसेबांनाखि सोलोंथाइ लानानैहाय नों ओ थांनानै थानो हायो माने संसाराव सोलिनो हायो। आ सोलोंथाइ गैयाब्ला माने खस्थ' जायो आरोना माने मोनथिजोबा जेसेबांनाखि नोंनावहाय नोंनि माने नोंनो जेसेबांना हि नलेज नांगौ बेखौ गैया जायो आरो ना माने थोआ थोआ जायो मोनहासुवा मोनहासु आ
औ नोंथांनि बुंनायखौबो आङो गनायथि होयो आं सानो जे सोलोंथाइ गैयाबाथ' दिनैनि जुगाव जेबो गैया होननानै बुंजायो आरो सोलोंथाइयानो जेनेबा जोंनि सिनस थ्रि बाइसा जेनेबा जेरै न' गंसेया मुदा गैयाबा जेरै सुंथाना थानो हाया थिग बिदिनो जेनेबा जोंनि सुबुं माहारियावबो जेनेबा सोलोंथाइ गैया। बा दिनैनि जिवआव गावखौ फसंथानो हानाया जोबोद गोब्राब आरो आंनि नुहुरनायाव बेनिखायनो जोनो साफ्रोमबो जोंबा सुबुं माहारिनो जोंनो सोलोंथाइ नांगोन गियानखौ नांगौ जेरै सोलोंथाइ थाबासो नोङो मुलुग दरबाराव दिनैनि दिनाव दावबायनो हागोन आरो नोङो। बे मुलुगाव औ सोलोंथाइजों जेनेबा गोसोजों थायजोंथ' गोबां नोङो जायफोरा दिनै गेदेर गोलाव जालांदों रावबो बिसोरो दिनै फरायलाखौनो मुं लालांनो हायाखै। साइन्टिस्ट जादोंबाबो डक्टर जादोंबाबो बिसोरो सोलोंथाइ लानानैनो दिनै डक्टर जादों आरो मा होनना बुंगोन। बेै इन्जिनियार जादोंबाबो सोलोंथाइ लानानैसो खिथाब फरायनानैसो दिनै इन्जिनियार जादों। रावबो खोलोम खोलोम गंसेबो दांफेरालाखोनो बा खोलोम गंसेबो हमफेरा लाखोनो दिनै रावबो मानसिया दिनै इन्जिनियार जानो डक्टर जानो बा साइन्टिस्ट जानो हाफेराखै आंनि नुहरनायाव आरो
उम
बिनो
खिन्थु आंनि बायदिबा थांनानै थानो हाद्राया। बे नोङा आरो थांनानै थानो हायोदि खिन्थु दावगानायाव एसे एसे गोब्राब जायो दानि जुगजोंहाय माने सोलिफानो हाय एसे थान जायो आरोना
जायो ओ सोलोंथाइ गैयाबाबो जेनबा गाव खामानि मावना जानानै सोलिनो हागोन नाथाय एसे एज ए नोंङो हिउमेन बिंस दा बे जोंनोदि सोलोंथया दरखार अ सोलोंथाइ थाबासो दिनै औ सोलोंथाइ गैयाबा मुलुगानो खाना होननायाबो बे सैथो खोथा औ नेलसन मेन्डेलाया बुंनाय बादिब्ला जेनेबा सोलोंथाइयानो जेनेबा माने जोंनि माबाफोरनि सुबुं माहारि बा फरायसाफोरनि थाखाय जेनेबा हाथियार बायसा जेनबा अ जायखौ जोङो वय फन होननानै मोना हाथियार बायसा गोबौ आरो सोलोंथाइया
उम
नाथाय गुलि बारुतनिख्रुइबो गोरासिन बियो सोलोंथाइयालै सोलोंथाइया बेनिखायनो जोंनि सुबुं माहारियाव दिनै दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइया जोंनि बर' ओ समाजाव एसे दावगादों सिगांनि ख्रुइ जोंनि जेनेबा बि जोंनि जिगुजौ जेनबा द'जि स्निजिफोराव जेरैबायसा जा नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ गैयामोन जोंनि बर'फोरनि टुइन्टि फाइभ थार्टिनि गेजेरावमोन दिनै जोङो फैयै फैयै जोंनि बर'फोरनि इडुकेटेड हारा दिनै फर्टि प्लास जाबाय आरो आंनि मोनदांथियाव आरो
औ
दिनै सोलोंथाइ मोननाय मानसिया दिनै बाजि पारस सेननि जौखोन्दो बारबाय आरो आंनि मिथिनायाव औ दावखोगासिनो बिदिनो जोंबा जोङो जोंनि इयुन जेनेरेसनखौबो जोङो गोग्गो सो लोंथाइ लानायाव जोंबो बिफाव लानांगोन जायफ्रा गोरों गोरा दिनै बे बुहुम फरायसालियाव फरायबाय सोरबा ग्रेजुवेटसे जानानै थाबाय दिनै बिदि एवारनेस होनांगौ आरो जि सम मोनो गावनि इयुन जेनेरेसनफोरखौबो सोलोंथाइ लानायाव बिफाव होनांगौ आरो। नों जेनबा गोग गोजौ सोलोंथाइ लानानै नों इयुन जेनेरेसनखौ नों जायोबा मोनसेबो लामा देखायलांनो हायाबा बे मिनिंलेस आरो बेखायनो जाय गोरों गोराफोरा सोलोंथाइखौ लानानै दिनै मटिभेसन बा मटिभेटेड खालामदों उन्दै उन्दै गथ थ'फोरखौ बिथांमोना बिदि होलांबाय था आरो जेनेरेसन फैनायफोराबो थुलुंगाखांनानै दिनै नोंनि बुंनायखौ गुबुना गनायगोन बा गनाया सोरबा सासे सानैया गनायगोन। सोरबा गोबाङानो गनायगोन थेवबो नोङो होलांबाय गावनि रोंनायखौ गुबुननोबो ओ माने होनो हानांगोन आरो। ओ आथिखालावथ' जोंनि बे ओनसोलाव थांनायनिख्रुइ एसे मोजां जादों आरो जोंनि बे सोलों जोंनि एरियानि आंनि एरियानि बागै बुंबाय आरो आं सोलोंथाइयाव जोबोद दावगानो हादों अ बावैसो सि गां जोंनिनो न' खाथिनोनो बिनानाव जायो बिथाङा एम बि बि एस एम बि बि एस खौ क्लियार खालामबाय आरो बिथाङा माने एम बि बि एस ग्रेजुवेट जाबाय आरो बिथाङा
हो हो होम
बिथाङा इन्टार माबायाव थांसिगोन बियो दिनै मा होनना बुंगोन बेखौ फिल्डआव थांसिगोन आरो बि बिथाङा बोसोरसे से बोसोरनैनि थाखाय रुरेल एरियायाव हरगोन बेखौ हरबोला दिनै बेयो आरो बिनि सायाव दिनै ओ हस्पिटालाव थांना दिनै एक्सपिरियेन्स लानानै दिनै माने आरो बियो गोजौ फारसे दा माबाखौ डिग्रिखौ लाबावनो थाखाय बियो पि जि लिरनो हागोन आरो बियो माने पस्ट ग्रेजुयेट पस्ट ग्रेजुयेट खालामबोला बिथाङा माने स्पेसेलाइस डक्टर जानो हागोन आरो साब अ जेनेबा सार्जारिनि डक्टर बिसोरा मेडिसिननि द बिदि मोनसे स्पिल माने स्पेसिलाइज डक्टर जानो हागोन आरो जेनेबा जाय फोरा पिजिखो क्लियार खालामनो हायो
हो
बिथांनि थाखाय आरो गोब्राब नाजाबावनांगोन बिथाङा जुदि सासे प्रफेसार बिमुं लानो थायोबा दा एम बिबि एस खालामनानै आनथा थाबाथ' बे दक्टर लसो जानानै थागोन आरो बे पिजि खालामो अ बे मोनसे सिफिसिलाइस बिनि फ्रफेसार जानो हागोन आरो इउनाव जुदि बियो नाजा बावलांबाय थायोबा आरो नोंथांनि एरियानि सायाव माबाफोर बिदि सोलोंथाइखौ लानानै माबाफोर बेले बेजे फोर नुबाय बायदों नामा जेनेबा सोलोंथाइखौ लानानै सोरबा लानो हादों सोरबा लानो हायाखै
माने जोंनि साइड जों' जोंनि ओनसोलावथ' गासै
औ माने बिदि द्रप आउट जानायबो खम आरो अ द्रप आउट जानाय जोबोद खमार नङा होनोमबा
हा
द्रप आउट जानायबो जोबोर खम आरो दायो
औ औ
जायफोरा द्रप वाव जादों बेखौ गामि गामिनिफोरानो समाजनिफोरानो सावरायनानै बिथांखौ बुजायनानै हरफिननांगौ स्कुलाव जेराव बैसो जायाखै जाबा नों खेरेला मिज'रामाव जा सासे दाइनजि बोसोर बैसो जोंनि मानसिया आं मुंखौ बावबाय, दाइनजि बोसोरनि मान से बे गावगोन नि फिसाजो ग्रेजुवे सन खालामफाद बे ग्रेजुवेथ
ओम।
ओम।
बे बे मोनस जाहोना बेखौनो देखाय जों जे जेनेबा सोलों दे जे इमान गोहो गोनां। सोलोंथाइया। जे मा जेनबा गोनांथिथार बेखौ बे सासे बिफाया देखायनानै गोलांबाय आरोखि।
ओम।
दाइनजि बोसोर‌।
बारा जेनबा। आ।
देहायारि जाहोनाव ओम आथिखालाव दिनै जाखांफुनाय फोरखौ ओ जाखांबोनाय गथ'फोरखौ जौगाहोनाय बा सोलोंथायाइयाव माबायदि मावनो थाखाय बिथांखिफोर लाबाय बायदों नामा बिदि?
बिदिथ' गैथ'आ।
बेदि गै थ'आ ना ओम। बिदिनो दा जेनेबा जोंहा फैलायबाय दानि ओ। जोंहा। दाथ' जेनेबा जोंहा दा नैबे गरम बन्द' सफैलायबाय नङा होमबा?
औ।
गरम बन्द'आवथ' सामार भेकेसन जुलाइ मानावथ' जेनेबा ओ रैनो थागोन दा जोंनि गथ' गथायफोरा सानैसोआ। बेखायनो जेनबा गामि ओनसोलाव बा जोंनि बे एरियावहाय गोरों-गोराफोरा कचिं क्लास होनायखौ होनांगौ आरो जाहाथे बिसोर गथ'फोरा
उम। होम।
जाया
उम उम
मोनसेयाव गरैनो अ ओरैनो माने टाइय पास खालामनो मानि ओरैनो आलासि जाबथिंनानै गामिनि ने थानसालियाव सोरनावबा मजिद
उम
फोरावनो बिदि होयो आरो जायफोरा गामियाव बिसोरखौ पास खालाम हायोबो हरगोन। नोंसोर साइदयाव बोरै खालामो?
बिदिनो जोंनाबो
औ मोजां बिदिब्ला जों माने गथ'फोरखौ लेहेम खालामनाङा आरो जोंनिया समाबो फैहां फैहां जोबसिगोन जोबनाय लामायाव औ औ
नोंथांमोननि थिंबो सोलोंथाइ लानानै खामानि मावबाय थादों नङा होमबा फरायसा आफादानो जा गामि समाज आफादानो जा जोंनि साइडआवबो गोबां नाजानायजों बर' औ बर' समाजआथ' जेनेबा
दे होनबा नोंथां टाइम जाबाय दे गोजोननाय थाबाय औ
द